औ नोंथां
आनो म
खर बे बस्था ला
हेलौ
दा मानि सायाव सावरायनो नोंथां
नोंथाङानो होनदो मानि सायाव रायज्लायनो ओरैनो दे जिब जुनारनि सायावनो रायज्लायनोसै दे न'नि जिब जुनाद नि सायाव ओरैनो न'खराव मा मा जिब जुनार फिसियो?
ओ बे माने टपिकआव गैयामोन आरोना
माने
टपिकआव माबानि गैयामोन आरोना
दोङो बिदिनो बहुद रायज्लायबायसं रायज्लायबायसं आं बिदि।
उम दे होमबा जिब जुनार ओ नोंसानि न'वाव मा मा जिब जुनार फिसियो इखो खोन्थाना होदो।
जोंहा बिदि मोसौ बोरमा इनिफ्राय दं बे अमा
उम
बेखौ फियो ओम जानो फोराथ जेरै गांसो जाना थांना थायो आरो रो बोरमानोबो बिदि फाख्रि बिलाइ बेफोर आरो बेफोरखौ होनाय जायो आरो
अमाखौ जानो फिननाय जायोना फाननो?
अमाखौ फाननोसो फिसिनाय जायो।
ए अमाखौ सोर फिसियो नों ना ना नखरनिफ्राय?
न'खरनिफ्राय आंथ बिदि फिसिफेराखै।
ए माने अमाया ए इदि फिसिनाया माने थांना थानायनि जिउ राहा जाहैबाय आरो
औ जोलै जोङो जे अब्ला न'खराव एसे प्रब्लेम जायोना फैसा जेरै बेखौ गेदेर खालामबाथाय फैसा मोनोना रां मोनो बेनो आरो बर'नि मोनसे एसे बेंक बायदि जाबायना‌ आइजोफोरनि
उम
बेवहाय आरो
ओमफ्राय अमानो मा मा आदार होनाय जायो?
अमानो बिदि जेरै सेरेब मावनानै अफ्रिखौ होनाय जायो आरो अफ्रि ओमफ्राय गुन्दै आरो बान्दा कबि थास' बेफोरखौ रुनानै बुथुवा इफोरबायदि मेगंफोरखौ मा होनो बेफोरखौ रुनानै होनाय जायो आरो ओंखाम खालाय बेफोरखौ होयो नोंथां लानालाय औ मा मा दं ओरैनो न'आव?
जोंहाना दोङो बोरमा दोङो बोरमायानो दोङो ओ पनद थासो दङ आरो ना
औ
बेनिफ्राय अमा दोङो माब्रै
औ
आंनि मासे दं आरो ना अमाया
बा बा नोंथां हाबानि थाखाय नामा नोंथां
दुर्गा फुजायाव फानगोन आरो ना
बा उम
ओमफ्राय उम दाउ दोङो दाउ दोङो ओमफ्राय हांसोथ गैया ओमफ्राय दाउ दों आरो ना दाउ ओमफ्राय मोस दाउ मोसौ दोङो मो सौ हालुवाबो दोङो माने मो सल हो द माइ गायनायाव माने हालेवनो थाखाय आरो ना इनि थाखाय
उम हांसोखौथ जोंहा बिदि नख खर जानो थाखायसो
ओ हा हांसो दोंना गैया न'आव
हांसो दोङो बिदि जानो थाखायसो बाहायो जानो थाखायसो बिदि फिसिनाय जायो आरो बे दाउफोरखौसो माने बिदि फानोबो जायोबो ओमफ्रायहाय बिदि आलासिफोर फैबा बिदि दि होयो आरो
उम ओमफ्राय ओ गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लानिसै गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनाय
आ बर' आथ दखनासो गानखायो ना आरो बांस सिन बर' आइजोफोरा बिदिनो दख'नायानो बर'फोरनि मोनसे नेरसोन बायदि नोंथाङालाय औ
जोंथ' गामसासो गानना थायो नङा होमबा बर'फोरा मा हौवाफोरा ओमफ्राय लंपेन्टबो गाननाय जायो आरो ना जिन्स लंपेन्ट गानना थाना गोनां जायो
औ औ
दै बारबाथाय मोजांसिन जायो होननानै गाननाय जायोमोन आरोना गामसाखौ गोदो गोदायनिफ्राय ना ओम ओम गोदो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना
औ बिदि हौवासाफोरा गामसा खौहाय बांसिन
गाना आरोना
ओं गाननायखौनो नुनो मोनला ओं गोदो जेरै औ गोदो जेरैहाय गानोमोन बिदि गानलानो मानसिफोरा बि बहाबाफोर थांबा ओरैनो जिन्स गाना थांनाय जाखायो
ओम ओमफ्राय आर'नाइ आर'नाइ लाङोना ना लाया नोंथाङा
आर'नाइ लायो बिदि ह माबाफोर जाबासो बहाबाफोर थांबा बिदि लायो आरो बिदिथ बिदि नफोराव बिदि लाबाय थानाय जाया आरनाइखौहाय जेरै आं जेरै बैसागो मोसाबा लायो आरो
औ लानाय जायो आरोना
बिदिनो
ओमफ्राय सामफ्रोमबोनि जिउआव मा मा खालामायो नोंथाङा दा
आं ना आं बिदि बिदिनो टिउसन लायो
टिउसन औ बेसेबां बेसेबां थाखोनि फरायसाफोरखौ बेसेबां खालामो
आङो बिदिनो क्लास ओइथ नाइन सेभेन बिदिनो औ आरो उन्दै गोबोलाय थ्रि फर जायै फैयो आरो ना
आंबो लायोमोन लानाया क्लास ओइदा लासै लायो आरोना
औ दा आरो बिजाबफोराबो एसे सोलायबाय ना आगोल जेरैहायोमोन बिदि दा नंला ए
उम मा मा आ आ आयदाखौ लानाय जायो नोंथाङा
आं बिदिनो बिसोरो माने इजिखौबो इजि साबजेक्टखौबो लाना फायो जेरै हसखौ ना बिसोरो एम आइलबो लाबो ओमफ्राय मेथ्सबो लायो साइन्स लायो ससियेल लाइ बेफोरबायदि लायो आरो बिदिखौ लानाय जायो
ओमफ्राय मा मा ओंख्रि संनो रोंगोन नोंथाङा खोनथाना होदो
आङो माबा मैथाजों
उ ना नाजों मै
औं ओमफ्राय मैथाजों नाजों सङो आं संनो रों खौ बेनिफ्राय न माबाखौ अ जोगोनार दाउजों अ सबा
सङो
थ बेलेग बेलेग न
अ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो न'
अ दाउहोहाय माने एव एवफ्रामग्रोना लाबाय आरोना एवफ्राम औ ओमफ्राय औ औ औ बिदिनो आङो बिदि खालामो
खालामना दोनग्रोयो नामा
औ एवफ्रामना लाग्रोनानै आङो बेदरखौहाय हांग्रोना दोनो दोननानैहाय ओमफ्राय आरो माने आं जोगोनारखौ एवफिनो आरो बिदिनो थावजोंहाय एवनानै बिदिनो उनाव बे बेदरखौहाय एसे रहायबा माबाने ओइबे जोगोनाराहाय ओमफ्राय इदि बेदर होबाय ओमफ्राय दै होबाय आरो बिदि
उम उम ओमफ्राय आरो
आं संफेराखै बेखौ मोनजादोंसो ओहो संफेराखै आङो
आतसा बेखौ माने ओ नार्जिखौ सोमना दोननानै
औ
मोजां सेबफिननांगो आरो ना गोबाव सोमना दोननानै ओमफ्राय सेबनानै दोननानै ओमफाय अमा बेदरख ओ एवफ्रामना लाबाय
औ
एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय ओ खांना दोनबाय
औ
ओमफ्राय पियास सियास होनानै थाव साव एसे थाव थाव होनांगो थाव होना न ओमफ्राय खारैखो होनानै ओमफा फ्राय एरबाय थानांगो आरोना एसे दै होननानै दै होआबाबो जायो म खारैखो इसे होननानै माने ओ बाय एरना होबाय थानांगो आरोना ओमफाय अमा बेदरखौ होबाय दै होबाय ओमफाय लास्टआव इदिनो गिलिलां नार नामा बेैया
औ
संनाय जायो
औ नोंथाङा संखांफेरबाय नामा बेखौ
आं संबाय संनाया ओमफ्राय सामु जागोन या‌ साम
सामु जायो
उम सामुदै बायना जायोना ना मोन खनानै जायो
दाथ बांसिन बायनानो जानाय थाङो हाथाइनिफ्राय दाथ मोननोबो थांबांला सिगांथ हाखरफोरावबो मोनोमोन नखरनि आरो जोंफोरनि हाथायाव बिदि आरो दैमाबो गैया नालाय बिदि आरो सामु गोलावबो मोननो एसे गोब्राब
माने खोजिमा बैसागु खोजिमा जागोन जाया
जायो मोनजाफेरबाय
मोनजाफेरबायना
औ
बैसागु खोजिमागोबानो जानाय जायो खिथालाय
आं बेखौथ' मिथिला
आ बेमार आजार हारहो होननानै जानायसै जाया आरो ना
औ
उम
बेवहाय बैसागुआव दिंखियाबो जानाय जायो बायदि गो खा गोखै
उम माने सातथा बिदनि माबा जानाय जायो आरोना बैसागुआव। जेरै ओ
खंखा
उम लाव लाव ओ ओमफ्राय मा मा दंमोलाय लाव
थावबो होनाय नुयो आङो उम
ज नै जानाय जायो आरोना
औ औ
बेमार आजार जाया जाया थायाथों होननानै
औ
बांसिन बेदरफोर दोननो जायो
अ ज ज मानि दावस जानाय ज आरो फोरा ओमफ्राय ओंखाम गोजां गोजां जाय ना मोजां माने गुदुं जानाय जायो नोंसोरनिया
जों फोरायना बेखो ओंखाम गुदुं जुसो जायो
ओंखामखौ माने हरसे सोमगोरोना दोननाय जायो उम बेनोसै आं फालाय ए
हरसे सोमगोरोना दोननानै बिनि नखानायैसो जानाय जायो आरो ना
औ औ जोंफोरनिया एसे आलादा होमबा नोंसोरनिजों इसे आलादा जायो
ओमफ्राय समाबो जाबायमोन नालाय
औ दे दे औ दे गोजोनथों